हेल'
औ
अ नोंथांआ ओरैनो दं नामा?
औ ओरैनो दं
अह नों जोङो ओ बायदि बायदिसिना खोथा सावरायनो सानदोंमोन आं दैबानानि बे बायदिसिना सावरायनो हागोन नामा? हेल'
औ खोनादों
नोंथांजों दो नोंथांजों दसे खोथा सावरायनो हागोन नामा माखासे आयदानि सायाव हेल'
औ हागोन नोंथां
औ होनोमबा नोंथाङा दैबानानि फारसे ओह नोंथांआ दैबानानि फारसे एसे सावरायनो हागोनामा ओ बुंनो हागोन नामा दा
औ
हेल' दै बानानि सायाव नोंथां एसे बुंग्रोनो हागोन नामा?
दै बानानि सायाव एसे बुंहरनो हागोन नामा होनदों आं नोंथांखौ
खोनादोंना नोंथांआ
दाखोनखोनाख हेलौ ओंखायनो होनबा नोंथांआ दैबानानि सायाव सावरायनो हागोन दा ओ दै बानानि सायाव नोंथाङा एसे फोरमायग्रोनो हागोन नामा होनदां औ
दै बानायाथ' जोंना बांसिनानो दै्लां बोथोरावसो जायो नङा होमबा
ओम
ओ दै बानाआ जोंना ओ दै दैज्लां होनबाथाय दैबाना ओ दै बानाया जों ओम जोंनि गेजेरावहाय गोबां खहा खालामो खहाजों लोगोसे ओ मुलाम्फाबो खालामो मो आंनि नुनायावहाय ओ दैबानाआ जोंनिआवहाय ओ नाइनथिफारसेन खहा खालामो खालामनानै ओ थैन पारसेन्टखौल' मुलाम्फा खालामनायखौ आं नुनो मोनदों आरो
ओम
ओह दैबानाआ आह दैबाना जाबब्लो जाब्लाथ' जोंहा जेनोबा ओ दैबा दैजों लोगोसे जोंहा बाला फैफायो बालाफ्रा जोंनि दुब्लि फोथाराव फ'बनानै माने हाब्रु हाखौबो माने ओ ओम बालााबारि बाला खालामनानै माने आबादखौ खहा खालामो आरो बेजों लोगोसे जोंहा गोबां ओ हाजोनिफ्राय फैनाय ओ गिदिर गिदिर दैमाफोरनिफ्राय माथावरिफोर बायस' बायोब्ला जोंहाओ न' बांफोरनि सिलिंखार खालामलांनायखौबो आं नुनो मोनदों लोगोसे उम जोंनि हायेन ओनसोलावहाय ओ ओ गोबां बिबांनि अखा हाब्लाबो माने जोंनि हायेन ओनसोलखौहाय उम बे हायेननि अखाआ माने ओ खहा खालामनायखौ आं नुनो मोनाखै आरो जेब्ला ओ हाजो ओनसोलाव बावहाय अखा हायो अब्ला माने हाजोनिफाय फैनानै जोंनि हायेन ओनसोलावहाय गोबां ओ दैबाना माने हाजोनि आमफ्राय गोबां हाजोआव गाज्रि गाज्रि मुवा बेसाद गारनाय बेफोरखौ माने बोहैखा बारबोनानै जोंनि हायेन ओनसोलावहाय ओ दै लोमसावनायजों लोगोसे बेफोरबायदि मुवा बेसादा मानि जोंनि ओ आबाद फोथारावहाय बुंफबनानै थाफैनायखौ आं नुनो मोनदों आरो ओ लोगोसे दै बानायाथ' जोंनि लामा सामा न' बां खुरखानायजों लोगोसे ओ ओ न' सिङाव हाबनाय न' बांखौ लानानै खारनाय माने सुबुं जिउआव गोबां गोहोम खोख्लैनायखौ नुनो मोनदों। लोगोसे मुलाम्फा होननानै बुङोब्लाथ' ओ दैबानाजों जोंहा बन फैफानाय माखासे ओनोलावहाय न'नि बारि फख्रि बेफोर गोथौ गोथौ जाना थानाय जायगाफ्राव माने बाला फबनानैहाय ओ फख्रिखौ माने हा मोजां मोजां बायदि खालामनानै ओ खोनाय बायदि खालामनो बेफोरावल' एसे एनै टेन पारसेन्ट ओ मुलाम्फाखौ नुनो मोनो आरो बांसिनानोथ' दैबानाया गोबां खहा जोङो दैबाना जाब्लाथ' जोंहा ओ दाथ' दैजलां बोथोरावहाय गोबां अखा हायेन ओनसोलावबोथ' अखा हाखायो बिनि जाहोनाव जोंनि न'फ्राबो गोबां एम्फौ एनला ला खुरनायजों माने गोबां लेथ्रायाव जायो आरो बेजों लोगोसे आरो दैबाना फैब्लावोबाथ' जोंहा ओ बिदि जों न'आव थानो हानायनि माने थाथावनायनि माने मुलाम्फायानो जाखाया माने जोङो गुबुन जायगा एबा गुबुन बोरि जायगा बेवहायसो थाहैनांगौखौ आं नुनो मोनदों लोगोसे जोंहा दैबाना जोंहाय गोबां हाजो ओनसोलावहाय बा बहाबा जायगा फ्रावहाय ओ माइआव माइ एबा मैगं थाइगंआवहाय मुलिफोर सारनायफोरा माने दै दै जों फैफानानै जोंनि हायेन ओनसोलावहाय माने ओ बे दै जों फैफानानै माने गोबां जिब जुनारनि जा बेफोर मुलि होनाय दैखौ लोंनानै माने गोबां थैना थैनाय एबा खहा जानायखौ नुनो मोनदों आरो। लोगोसे ओ दैबाना फैबाथ' जोंहा गोबां ओ जिब जुन जुनार थैनाय बेफोरबायदियाबो गोजावबोयो लागो-लोगोसे मैला दै जायनि जाहोनावहाय माने जों हायेन ओनसोलाव थाग्राफ्रा माने गोबां बेमार जों बेमार जों जुजिनो गोनां जायो आरो माने बेफोरनि दैया मैला जायखौ गायोब्ला जों आइथिङाव सिथर माननाय बेफोरबायदि सोमजिनायखौ आं नुनो मोनदों आरो।
उम।
औ नोंथांनि बेलायावहाय ओ नोंथाङा दैबाना नि सायाव गोहोम एबा मुलाम्फा जानायनि सायाव नोंथाङा एसे नोंथांनि मोन्दांथिजों एसे फोरमायनो हागोन ना?
अ नोंथां दैबाना बुङोबाथ' जोङो सरासनस्रायै जेब्ला अखाया बांद्राय हायो अब्ला दैबाना जायो। बेज बि दैज्लां बोथोराव जायो आरो जोङो दैबानाया मोनसे मिथिंगायारि जाब्रबथाय जाथाय। आरो बेखौ बेजों दैबानादों जों मुलाम्फाखौ मुलाम्फानि खोथा बुङो बुङोब्ला जों बारा नुनहरनो मोना मानोना दैबानाय जोंखौ गोबां खहा खालामो नंगोना नङा? जेरै दैबाना जाबाथाय जेरै हा खुरखानाय आरो मानसिफोरनि
औ
मायि जिब जुनार मानसि दुमसि गासैबो जेसेबां मानि थांना थानायनि था थांना थायो जुनो थांना थाग्रा जुनारफोर बिसोरनि था खाय गोबां खहा खालामो जेरै हमना ला दै बाना जेनेबा दै बोहैबाय दैबाना बोहैबाय जेनेबा दैबाना बोहैबा जोंनि न'आव न'आव लोमबाय आबादफोरा फसलफोराबो माखासे सिलिंखार खालामबाय। आबादफोर फसलफोर सलिंखार खालामनाय मानसिनि थानांगौ न' हान्था थांलाय फैलाय गासिबो माने दिगो खस्थ' जायो आरोना बो थिग बेबायदिनो दैबानाया दैबानाखौ होबथानो थाखाय जोङो माखासे आयदा मा होनो आदार खामानि मावनांगोन जेरै दैबाना होबथानो थाखाय जोङो दैनि थाखाय मोनसे बान्दो मोजां थेनांगोन माने बान्दो बानायनांगोन गिदिर बान्दो गिदिर बानायनांगोन होनबासो दैया गावनो मोनसे लामाजों फैबा गुबुन फारसेफोरथिं मानसि थाग्रा जिब जुनार थाग्राफोरथिं बोहैनो हाला बेनिखायनो जोङो बान्दो मोजां बानायनानै बान्दों मोजाङै थेनांगोन माने थिग बिदिनो दैबानानि मुलाम्फा होनोबा जेनेबा मोनसेल' मुलाम्फा जों दैबानायाव मुलाम्फा नुहरनो मोना मानो होनोब्ला दै बाना जाबा एसे दैबानाया बुखाराबो फुलुं बुखारनानै लाबोयो ओमफ्राय आबाद फसलनि फोथारावहाय गारलां गारलाङो बेबायदि माखा से ओ मुलामफा दं आरो खिथु मुलाम्फा जों बारा नुहुरनो मोना जोङा बांसिनसो खहा जायो दै बाना जाबा दानबायानो दहाय ओ जिब जुनार मानसि दुमसि ओ मानसि गासैबो खहा जायो होननानै बुंबाय आङो थिग बिदिनो जोंङो होबथानो थाखाय बे माखासे ओ ओ खामानिखौ मावनांगोन आरो जोङो बिफां लाइफां गायनाय बान्दो थेनाय बान्दो दैबाला दै बोहैनि थाखाय दैनि दैनि लामा बानायनो थाखाय बान्दो मोजाङै थेनांगोन बेबायदिनो गोबां जोङो बेसेबां हागौमानि मावनो हागौमानि जेनेबा सांग्रां थानोंगोन आरो आरो जों दैबाना जेनेबा दैबाना जाफ्लेबाय थाग्रा जायगायाव थायो जों जुदि जायोबा जेनेबा नाव नावफोर बानानै दोनखानांगोन जायो मानोना जों दैबानाया माला जायो जों बेखौ हमनो हाया थ' बेखायनो जों नाव बानना दोननांगोन बेदिनो दैबाना जायनि सिगां नों न'आव जुदि नोंसिनि ज जेनेबा जायगाया दैबाना जाबाय थायोबा जिब जुनारफोरखौ दैबाना जाय गोजौआव हायेनाव लांखारनानै लांखारनानै दोनखानांगोन दै बानो जायैनि सिगांनो दानि दाथ' जों दा दैज्लां बोथोरावथ' गोबां जायगायाव दैबाना जानायखौ जों नुनो मोनगासिनो आसामनि जायगायावनो दा बेफोरखौ होबथानो थाखाय होबथानो थ' हाया बे माने मिथिंगायारि जाब्रबथाय जाथाय जों बेखौ माने माखासे ओ माखासे खामानि मावनानै एसे होबथानो हानायनि माने चान्स दं आरोना बेफोरनो दा नोंथाङा ससे मानसि बुंबावगोन नामा
नोंथाङानो बुंलांबाय जे दैबाना जायैनि सिगांहाय लामाफोरखौ मोजाङै बानायनांगौ खुन्था आररि थुनानै दंफां गायनांगौ औ नंगौ ओ आं नुनो मोनदों जे जोंनि ओनसोलावहाय जे जेब्ला दैलां बोथोर सौफैहां जायो अब्लासो माने जोंनि लामा माथावरिफोरखौ खोनाय जानायखौ नुनो मोनदों आरो बेफोरबायदि दैलां बोथोर सौ सौफैहां जानायाव बिदि लामा माथावरि खैयोब्लाथ' जोंहा हाया गोजोआ जेब्ला दै थाब फैयो अब्ला माने बांसिन खुरखानानै बै हा होनायफोरखौहाय खहा खालामसिनो आरो माने ओ जोङो बिदि माथ थावरि लामा बिदि खैयोब्ला दै लामा होथेयोब्ला बेखौ जोङो मेसें बोथोरावनो माव मवनांगौ जोंनि ह गोरा जानानै हाग्रा रज'नानै माने दैआ हनो चान्स थाया आरो जों जोंनियावथ' दा दैज्लां बोथोर सफैबासो बहानि बेबा स्किम नङाबा ओ बिदिनो अनसुंथाइ बेफोरबायदि खांनानै जेनेबा लामा मा थावरि बिदि बानायनाया माने जों दैज्लां जाहां जाहां आवसो बानायायो बे दैलां जाहां जाहां आव बानायनाय माने दैज्लां बोथोरनि अखा दैजोंनो सुस्रनानै आरो हाया गोरा जायैनि जाहोनावहाय दैआ बेखौहाय माने खुरख'लांफिनो आरो जायनि जाहोनाव बांसि सिन खहा जानायखौ नुनो मोनो।
आरो जोंहा दैबाना जायोब्लाथ' लामाफोरजों लोगोसे माने ओ जोंहा लामाया थिग नङैनि थाखाय खुरख'नायनि जाहोनाव जोङो माने बहाबा थांनो बा फैनो माने जोंहा हान्था मेलायावबो गोबां ओ जेंना जेंसिजों मान सौसिनांगौखौ नुनो मोनो।
नंगौ।
जोंहा दैज्लां बोथोर होनोबाथ' बांसिनानो दैजलां होनबाथाय दै दै दैबानाजोंनो बांसिन मोगा मोगि जानांगौ जायो आरो
औ नोंगौ नोथां। दा जोङो दैबाना बेनो आरो दैबाना जेंनाखौ होबथानो थाखाय जेसेबां हागौमानि। नाजानानै जेनेबा बान्दो थेनानै बिफां लाइफां गायनानै बेफोरबायदिनो जों ना जे खामानि मावनांगोन आरोना मानोना दैबानाखौ होबथानो थाखायथ' जोबोद खस्थ' बि मोनसे मिथिंगायारि जाब्रबथाय जाथाय जेरै लामा रावबो हाजो हाजो एरिायावहाय लामाफ्रा जेरै दैबाना जानानै हा खुखायो।
औ औ
हा गिसि गाग्रा बेबायदिनो गोबां हा गिसि गायो माने बिदिनो गोबां जों जाथाइखौ नुनो मोनो आरो ना। बेखायनो जों माखासे जोबोद माखासे खामानि मावनांगौ दं बेबो मावनांगोन आरोना आरो जों गोबां सांग्रां थानांगोन। जुदि दैबाना जाबाय थायोबा ओम दे होमबा बिदिब्ला जों नोंथां दोन्थ'लायनोसै खोमा।
औ दे।